हेल' हेल'
हेलौ
हेल्ल' नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
नोंथांआलाय दालाय मा खालामदों?
दाथ' बिथां ओरैनो जेरायलाबायनासो दंलां बिथां
आदसा ओंखामफोरा जाबायमोन बिथां
औ जाबायमोन बिथां जानाय आलाय आङो
आतसा
बिथाङालाय जाबाय ओंखाम?
बिथां जानायाथ' जाबोदों आंबो जानानै एसे बाहेरजों बेरायफैनाय जादों कारेन्ट गैयालै बिथां सानाव एसे अखा खोरोमबाय अखा हाबाय गैला कारेन्टआ माथो थांबायसो बिथां दा मानि कारेन्टनि जानलाथारलै बिथां‌।
ओम बिदिनोसै आरोना बिथां।
ओम बिथां माने आं मोनसे सुंद' टपिक लानानै फैनाय जादोंमोन आरोना
ओम औ हागोन दे सावरायनो बिथां फ्रिथ' फ्रिखा आङो
फ्रियाथ' फ्रि ना बिथाङा
ओम
ओम माने सावरायनांगौआनो जाबाय माने दंफां लाइफांनि बारै आरोना बि बिथांजोंनो जेरै दंफां दंफाङा जोंनो मा बस्थु होयो जोंनो दंफाङा मा खारननि थाखाय जोंनो गोनांथि बे दंफाङा जोंनो मा बुस्थुखौ गाज्रि खालामना होयो बेफोरनि बारैनो सावरायनो सानदों आरो ना आं बिथां।
ओम हागोन बिथाङा हनायाथ' आं फोरमायहरदो बिथाङा फोरमायदों।
गिबि गिबियावनो मा मानो थाखाय गोनांथि बुंनो थाङोबा बिथां जे आं बुंनो थांदों जोंनो अक्सिजेन जे अक्सिजेनखौ जों लायो। जों जे अक्सिजेनखौ लानानै जों थांनानै दं दासिमबो बेफोर खौ जोङोहाय दंफांनि बारै माने दंफांनि लोगोसेयैनो मोनो दंफांजोंनो मोनो ना दं मोनसे गिदिर दंफाङा जोंनो साब्रै मानसिखौ फोथांना दोननो केपासिटि दं होननाय जों खोनानो मोनो फरायसालिफोराव जोंनो गोदो खोन्थानाय जायोमोन आरो बेजों लोगोसे जे जोंनो माने दंफाङा मा बुस्थुआव मोजां खालामो होनबा जे जोंनि बोथार बेखौ जोंनो गुसुयैनो दोनो जे जोंनि माबा दंफांनि थाखाय बारहावा बेफोरखौ गुसनि दोनो। बे बारनि थाखायबो जोङो मोजाङै मोजां थानो हागासिनो जे दंफाङा जोंनिफ्राय आरो जेरै जोङो जेरै जोङो दंफांनिफ्राय अक्सिजेन लायो इदिनो जोंनिफ्राय दंफाङा कार्बन डाइ अक्साइड लायो आरो बेजों लोगोसे बुंनो थाङोबा ओम माने दंफाङा जोंनो गोबां रोखोम बस्थु जोंनो होनो होयो जेरै जोंनो गिबि गिबियावनो जेनेबा फिथाइ अबावबा मुलि जोंनो माखासे दंफाङाबो जोंनो बिराद मोजाङै मुलि होयो आरो बेजों लोगोसे आरो जोंनो थखथा बाथाम जे जोङो न' लुनो बे न' लुनानै जोङो थानो हायो बे न'खौ लुनानै जोङो गाव संसार मोनसे जानो हायो। बे बेखौ जोङो दंफांनिफ्रायनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे मुलि जे मुलिखौ जोङो दंफांनिफ्राय मोनो माखासे। ओम मुलि मुलिखौ जे जोङो मुलि खौ मोननानै जोङो थांना थानो हायो बे मुलिफोरनिफ्राय जों थांना थानानैसो माने खामानि दामानि मावनो हायो आरो बेजों लोगोसे उम जे जोङो फिथाइ सामथाइ मोनो। जेनेबा गय दंफां गय दंफांनिफ्राय जोङो फिथाइ सामथाइ मोनो होनबा गय फिथाइया जोंनो बिदिनो फाननानै जानो थाखै जोंनो रैखा खालामो जे जों फाननानै थाखा फैसाफोर मोनो। ओमफाय ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा नारेंखल नारेंखलजोंबो जोङो गोबां माबा माबि मोनो। नारेंखलखौ जेरै जों फाननानै जों थाखा फैसा मोनो नाथाय जोंनो नारेंखला नारेंखल फिथायाबो एसे मुलि बायदि होनजायो मानोना नारेंखलजों जोंना बे जे थाय जादों जाबाथाय जोंना फाहामनो हानायनि बे नारेंखलनि बिदैया जों नारेंखल लोंबा थाबाथाय नारेंखल बिदैखौ लोंबा थाबाथाय माने जोङो
औ
मोजां जायोनो नारेंखल बिदै लोंनानै ओमफफ्राय आरो गोबां दङ जं बुंनो थाङोबाथ' खोथाफोरानो जोबनो थांनाय नङा। नाथाय जोंना आरो जेनेबा दंफां गोरानफोरा अबेबा माने जे जोंनि थाखाय माने एसे गिथाव बाथाव बेयो खारन दङ जोंनि लांगोना न' खाथियावहाय दंफां गिदिर थाबा सारअन्थाइ बांग्रि बारहुंखा बिदि गोबां माबा माबि जासै नालाय दाफोरथ' बेफोरजों बे एसे दंफां गुगाना होबा जोंना न'फोराव गोग्लैसारनो जों बेफोरखौ गिनांगौ। मानोना जोंना दंफांफोरा देरनाय आरो गिदिरया गिदिर गिद जाबोयो बे गिदिर जानाय जोङो गिनायखौबो लांलांनांगौ। खैमोन बे न'आव जे गोल्लैनानै जोंना न'फोर गाज्रिबा जोंना। खोथाफोरा गाज्रि जाथारगोन। जिउछैह गेलेनाय जायो जे आरो दंफांथ' बिराद बिथां बे दंफांजोंहाय जोंनाग दंफां गोराना एसे एसे बायो थाबफमो माने। आरो बेजों लोगोसे ओम बुङोबाथ' बिथां जोंनो दंफाङा न' लुनोथ' आं बुंखाबाय। न'नोबो हेल्प खालामो। आरो जोंनि बे जे आरोफांनो थाखाय गि- गिनांगौ माने दंफ फांखौ जे बिस्थु दंफाङाबो गिनांगौबाथाय जोंनो बुंनो थाङो माबेहाय ओ इन्डास्ट्रिस बे गिदिर गिदिर इन्डासट्रिसा माने जोंनि दंफां लाइफां बनायनो नागिरनायाव बे दंफां लाइफाङा माने दानजानांगौ जायो नाथाय जों दंफां लाइफांखौ दानबा बिथाङा मिथिखायो मा जागोन बेफोरखौनो बिथाङा अननानै एसेसो फोरमायहरनो हागोन नामा जे जोङो दंफां लाइफां दाननानै मा जागोन आरो दंफाङा जोंनो मा मा बिखयायाव जोंनो माने हेल्प होबावो आरो बेजों लोगोसे मा मा बिखयायाव जोंनो जोंनो थाखाय गाज्रि मा मा नाथाय दंफाङा जोंनो मा मा बुस्थु होयो। बेफोरखौ बिथाङा आंनिफ्राय साब साबसिन आरो हामसिन फोरमायहरगोन होननानै आं बिथांनिसिम मिजिंथिनाय थाबाय।
ओममंबिथां होननो थाङोबाथ' बिथाङाबो बुंखाबाय आदा आदिखौ होननो थाङोबा ना बिथां बिथाङाबो मोजाङैनो फोरमायहर हरबाय दंफां लाइफाङा मायावहाय जा माने खामानि होयो बा जोंनो माबा फिथाइ सामथायाइ होयो जों फाननानै जानो हायो बेनि आंबो एसे एसे जेनेबा माने मा मा खामानि होबावो आरो मा मा फिथाइखौ जों जानो हायो माने मोनजायो मा मा फिथाइ फिथाइ बिदिनो मा मा दंफांबाथाय जों फिथाइ मोनजायो मान बेफोरखौ खोनथानो बेदि आंनि मिथिनाय मानि बिथां बिथाङा खोनासंबानो जाबाय आंनि सुंद' बेखौनो ओम माने होननो थाङोबाथ' दंफांफोरा माने आरो खामानि होबावो होनबाथाय गिदिर गिदिर दंफाङा जेनेबा ओ दै बारनो थाखाय लामा गैया बा दलं गैया बेफोरावहाय बे दंफां गिदिर गिदिरखौ हमफायनानै जोङोहाुय नाव बानायनानै जोङो नाव बानायनानै जों नावजोंहाय बारनो हायो एबा जों बे नावजोंनो जोङो बिराद रोखोम रोखोमनि जों साय खेल बायदिसिना जों बारहोनानै जोङो बे दैमा बे जायगा फारसेनिफ्राय बै दैमानि बै जायगा फारसेसिम जों बारहरनो हायो जोङो माने माने बिराद खामानि होयो माने बे दफां गिदिर गिदिरा माने आरो गिनांगौबो होननो थाङोबाथ' बांग्रिं बारह'खा बारहुंखा न' खाथिफोराव थानायफोरा गुगागोन सोरनाबा इदिनो न'फोरानो गेग्रेलाङोबो।। दंफां गिदिर गिदिरनि थाखाय आरो फिथाइ सामथाइया होननो थाङोबाथ' माने होननो थाङोबा माने बांसिनानो फिथाइ सामथायानो होखायो। माने थाइजौ होन लिसु फिथाइ माबा माबि माने। जों बिदिनो दंफांफोरनिफ्रायसो मोनखायो नालाय जों फिथाइ सामथायखौबो जोंनो दंफां लाइफांखौबो जों गायनोसो हानांगौ आरो जों दंफां लाइफां लायो आरो मानसिफोरनाव मोनो दंफां फांसेयानो सानै मानसि
औ
दंफां फांसेआनो माने सानै मानसिखौनो जिन्दा लाखिनो हायो बिदिबो होननाय खोनादोंमोन आं खोनानायाथ' साइन्स फोरावबो मोनो इफोरखौहाय उम होयो उम आरो जों दंफांफोरखौहाय दंफां औ नंगौ नोंथां औ आरो दंफां दालाइफोरखौहाय जोङोहाय हानानै बा दानस'नानै जोङोहाय ओंखाम ओंख्रि संनाय खावनायावहाय जों बाहायनो हायो अर सावनानै जोङोहाय बिराद माने रोखोम रोखोमनि खामानि होयो माने दंफांफोरा उम अबावबा जोङोहाय थक्था बाथाम इदिनो माबा माबि थक्थाफोर बाथामफोर हानानै जोङोहाय अबावबा जोङोहाय फस लुनो हायो आरो जोङोहाय थिं दोनायफोरावहाय बिराद खामानि होयो जोंनो न' बानायनायाव न' बानायनाय वाल बानायनाय इफोरावहाय जोंनो बिराद खामानि होयो माने बियो होननो थाङोबा दंफांफोरा माने खोनादों ना बिथां
औ नंगौ नंगौ बिथां औ बिथां खोनादों
हेलौ ओ आरो जोङोहाय दंफांफोरजोंहाय खोन्थाखाबाय दानि माने दैमाफोर बा एबा लामाफोर गैया एबाफोर दलंफोर गैया बे समावहाय जोङो बिदिनो दंफां गिदिर गिदिरखौ हाफायनानै नाव बानायनानै जोङो नावजोंनो बारलाय थांलाय माने बिराद खामानि होयो मोननो नाव बानायबाबो जोङो
औ नंगौ नंगौ बिथ
होननो गोनांथ'आथ' माने इसेनिसै आरोना बिथां माने आं आंनि रोंगौ मानिखौथ' माने एसे एनै रोंनायमोनखौथ' माने खोन्था हरखाबाय बिथाङाबो आंनो
नोंनि जाय माखासेखौनो माने आंनि खोनादों ना नोंथां?
मा होन्दों बिथां?
माने आंनि रोंगौथि मानिखौथ' खोन्थाहरखाबाय नालाय आरो बिथाङाबो नोंनि रोंगौथिखौ एसे एनै खोन्थाहोबाय आरो आंनाथ' आंनि रोंनाय मोननायाथ' एसेनोसै आरो बिथां मान बिथाङा दा जोंना आरो समाबो जाबोबायना बिथां?
औ बिथां समाबो जोंना जाबो जोंना समाबो जाबोबाय बिथां?
उम
ओंखायनो बिथांनिसिम गोजोननाय बाहरबाय दे बिथां? जों मालाबा बिदिनो लोगोफोर मोनलायनोसै मालाबा समाव दे गोजोननाय थाबाय बिथाङा। दे दोनैसै ना बिथां बेना दे।